खोनादों ना नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां। ओ नोंथाङा दा मा खालाम औ खोनादों नोंथां। औ गोजोन सानजुफु नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय जाहैबाय। आं नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि बे मागो दमासिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होनना हरदोंमोन नोंथां। नोंथांजों सावरायजागोन दा।
औ नोंथां सावरायनो हागोन फोरमाय।
औ दे बिदिब्ला आं बुंलांनोसै
औ।
जोंनि बे मागो दमासिनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जोंना मागो दमासियाव जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि फोरबो। जाय फोरबोखौ जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो जों दा सिमबो जेरावबो जोंनि बर'फोरा बेखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनखायो। लोग गोसेनो बे मागो एबा दमासिया जोंनि बर'फोरनि मोनसे जोबोद ओ गोनांथार बा रंजाथाइ फोरबो आरो। बे फोरबोखौ जोंना आबादजों लोब्बा लाखिनाय बा आबादजों लोब्बा थानाय फोरबो होननानैबो जों मिथिनाय जायो। जेरैहाय जोंना दैज्लां बोथोरनि आबादनि फसलखौ न'आव थिसनखांनायनि उनावनो मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो। लोगोसे बे फोरबोखौ जोंना पच दाननि जोबथा हर आरो माग दाननि गिबि सानखौ हमनानै सानथाम सानब्रैहालागै खुंनाय जायो आरो। बे मोननै दाननि गेजेरनि समखौ जोंना असमिया रावाव दमाहि बा दमासिबो बुं नाय जायो। ओ जों बेनिफ्राय बे दमाहि सोदोबनिफ्रायनो बर' रावआवबो बे फोरबो मुङा जेरैहाय दमासि बियो फैदों आरो। दा फारसेथिं माग दानाव जानाय बे फोरबोखौ जोंना बर'फोरा बांसिनानो मागो होननानैसो बुङो आरो। मागो दमासि बिदिहाय ओ बुंबाय थायालासिनो जोंनाहाय बांसिन मागो होननानैसो मुंख'लायो आरो मागो फोरबोयाव जोंना रंजा मोसानायनि सोलायै जोंना जानाय लोंनायासो बांसिन जायो जेरैहाय जों गुबुन फोरबोफोराव नायनो थाङोब्ला बा बैसागु फोरबोफोराव नायनो थाङोब्ला जों जानाय लों नायनिख्रु जोंना दामनाय-देनाय, गान्नाय-जोमनायजों मो सानाय रंजानायाहाय बांसिन जायो। नाथाय बे मागो फोरबोआवहाय जोंना जानाय लोंनायनि गेजेरजोंसो जोंना रंजानाया बांसिन जायो आरो। मानो होनना बुङोबा बे समावहाय साफ्रोमनिबो न'खराव बा मोनफ्रोमबो गामियावहाय ना, बेदर, ओंखाम ओं ख्रै लोगोसेनो फिथा सौराइ बायदिसिना बेफोरो थाखायो आरो गामिनि सुबुंफोरजों बा न'खरनि आलासिफोरजों ज' ज'यै जालायो लोंलायो आ रंजालायो आरो बे फोरबोआवहाय जोंना। लोगोसे पस दाननि जोब था सान एबा संक्रान्ति खालि बयनिबो न'खराव आइजोफोरा जोंना फिथा गुन्दै देनाय जायो उवाल गाहेन एबा दिंखिबो बाहायनाय जायो जेरैहाय ओ गोदोथ' उवाल गाहेनखौनो बांसिन बाहायखायोमोन ओ दिं दिंखिफोर बिदिनो गोदान संग्राय आरो खादा आरो सान्द्रि गुबुं बाहायनानै अन गुन्दैखौ देनानै जोंना फिथा सिथाव सावनो थियारि खालामनाय जायो आरो। लोगोसे फिथानि थाखाय जोंना जोसा माइरं आरो सिथाव लारुनि थाखाय माइब्रा माइरं बाहायनाय जायो आरो। खायसे गामिफ्रावहाय जोङो माइब्रा माइरंनि सबाइ गोरान एवनानै गुन्दै देना बेखौ सौराय गोरान एबा सौराइ फिथरबो बानायनाय नुनो मोनो आरो। बेनिफ्राय माइब्रा माइरंनि सौराइखौबो हमो आरो एवो आरो हासुं फिथाबो बानायनायखौ जों नुयो बा बानायखायो जोंनि हारियाव हाय। दा संक्रान्ति खालि देनानै बे हरनिफ्राय फिथा सिथावखौ सावजेननाय जायो आरो। बेफोरखौ मानसिफोरा खुगायाव होनो आगोल जोंना मोसौनोसो हो ग्रोनाय जायो मानो होनना बुङोब्ला जायनि अननायावसो मानसिफोरा मोनजायो। बिसोरनोनो सिगां गोदान जोङो आबाद फसल जाग्रा मुवा जाहोग्रोनाय जायो आरो मा मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे फोरबोआ आबादजोंनो लोब्बा थानाय आरो जोंनि आबादाथ थ जोंना मोसौनि गेजेरजोंनो जायोमोन मोसौजोंनो हालेवो मायोमोन दासो बिगियानारि मुगायाव जोंना गोबां ट्रेक्टर बायदिसिना बाहायनाय जायो बे जोंना मोसौ मोसौजोंनो बे आबादजों लोब्बा दं आबादा ओमफ्राय बे फोरबोजों लोब्बा थानायलाय जोंना मोसौनोनो गिबि जाहोग्रोनाय जायो लोगोसे बेनि अनगायैबो सिबिं स सबाय दालि लगाय गथायाइ रुनानैबो जोंना मोसौनो जाहोबावनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंना मागोनि मुंथियै बानायनाय जाग्रा रोंग्रा मुवा बेसादफोरखौ आनान गसायनो आरो थैनानै थांनाय न'खरनि मानसिफोरनि मुंथियै बे हरावनो बाह जायो आरो बिनिफ्राय बिनि अखानायै बा फुंनिफ्राय एसे मानसिफोराहाय न'खरनि ओ बा मानसिफोरा बयबो जाग्रा लोंग्रा मुवाफोरखौ जायो आरो बा जाजेनो बेनिफ्राय मागोनि गिबि सानखालि जोंना आ न'खरनि बयबो दुगैस्रां लोबस्रां खालामो गासिबो दैमा दैस्राफोराव दै दैमा बिलोफ्राव दुगैयो अर सायो आरो जोंना हारियाव मोनसे फोथायनाय दंलाय जेनेबा ओ बे दाउखा सिला नुनो मोना दाउखा सिला नुयोबा लायनो दुगैनायखौ बादुला जायो होननानै फोथायो आरो लोगोसेनो आरोबाव माग दाननि एबा मागो फोरबोनि बे गुसु बोथोराव जोंनाव दुगैस्रां लोबस्रां बेलागुरनिबो अर सायो आरो बिदि सायोब्लालायनो मोरगिरा आरो नोरजिया जानायफोरा राखाङो होननानै सानना लायो आरो सुबुंफोरा। दा मागो फोरबोनि मो-मोनसे गोनांथार आयदाया जाबावदों जोंना बाख्रिनि सोरगिदिं गोबोरखि गोथां लिरसनाय बे हाबाखौ जोंनिया मागोनि गिबि सान फुंबिलि सान ओंखारनायनि आगोलावनो मावनाय जायो आरो बे बेबायदि खालामलालायनो बिमा मायनावा बायजोआव ओंखारलाङा होननानै फोथायो बेनिफ्राय बे साननि ओमफ्राय आ बाख्रिनि माइनाव अखाफोर दानसे जोंना आखाइ होनाय बर'फोरनियाव नेम गैया आरो। लोगोसे मागोनि गिबि सान फुंबिलियावहाय दाउखा सिला नुनाय आगोलावनो जोंना फिथाइ थायग्रा बिफां लाइफाङावबो माइ जिगाब खासननायनि नेम बर'फोरनाव दङ आरो बिदि खालामब्ला लायनो फिथाइ थायनो जोंनि बिफाङाबो थायो। होननानै सानो बिनिफ्राय आरो जायफोर बिफांफोरावहाय फिथाइ थाइखाग्राखा बेफोर फिथा बो बिफांफोरावबो जोंना खानाय जायो। बे जिगाब खासननाय नेमखौ ओ बिदि खालामलब्लालायनो जोंना फिथाइ थाइखायोब्लाबो फिथाइआ गोबांसिन थायो होननानै जोंना फोथाय आरो बर' हारियावहाय दा बेफोरबायदिनो जोंना जोंनि बे बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि फोरबो मागो फोरबोखौहाय जोबोद नेम मोजां नेमखान्थि बिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आरो। दा आं बेखिनिखौनो नोंथां सिगाङाव फोरमायबाय नोंथाङा आंनो माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा नोंथां?
औ नोंथां आंबो जोंनि दोरोङारि मोनसे खारै बानायनाय बिनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन।
औ फोरमायजागोन आ हागोन नोंथां बुंलांदो।
ओ खारैखौहाय जोङो मोनसे दोरोङारि जा दोरोङारि होननानै जो बुंनो हायो ओ खारैखौहाय जोङो सिगांग्रो बानायनो ओ खारैखौहाय जोङो सिगांग्रो ओ थालिर लाइ थालिर बिफांनि गांखंफोर आरो जोङो सबायनि सबाय लाइफांनि जोङो बिसोरनि हाग्रा रोदाफोर आरो जोङो दालिफोर बेफोरजोंहाय जोङो बानायनाय जायो बेफोर खौहाय जोङो सिगांग्रो बेफोरखौ जोङो फोरानग्रोनानै लाग्रोनाय जायो जाहाथे बिसोरो रानो आरो जोङो बेजों लोगोसे जोङो नालेंखरनि बिलाइफोरजोंबो जोङो खारैखौ खौ बानायनाय जायो बेफोरखौहाय जोङो सिगांग्रो फोरानग्रोनानै लाग्रोयो।
फोरानखांनायनि उनाव जोङो बेफोर बिसोरखौहाय आरा जयैहाय अर साव सावनानै होनाय जायो। बै बिलाइ गोरानफोरावहाय जोङो अर सावनानै होनाय जायो। अर अर सावखांनायनि उनावहाय जेला बियो ओ हांगार जालाङो अब्ला बे हांगारखौहाय जोङो ओ दैजोंहाय बे हाथ'फ्लाखौहाय जोङो दैजों लागायनानै जोङो बेखौहाय ओ फिथर बानाय नाय जायो हांगारनि फिथर बानायनाय जायो आरो बे हांगारनि फिथरखौहाय जोङो दोनथुमनाय जायो अबेबा मोनसे गोरान जायगायाव अखा ना नाङै जायगायाव जोङो बे हांगारखौ दोनथुमनानै दोननाय जायो। बे खारैखौहाय गोदोनि ब्रिटिश जुगावहाय महात्मा गान्धीया भारत बरर्सआवहाय बाहाय जेनग्रोदोंमोन मानोना खारैनि थावनाया जाहैबाय गोबाब
आरो बेखौहाय बे खारैनि थावनाया गोबाब जानायनि थाखाय जेलानाखि जों जोंहा संख्रि संख्रिया दाम गोसा बा बेसेना बांदोंमोन अब्ला जोङो बे खारैखौहाय बाहायजेनग्रोनाय जादोंमोन बिनि उनावहाय जोंहा बर'फोराबो बे दोरोङारि खारै बानायनायनि आदबखौ सोलोंना नै लादों आरो बे खारैखौहाय जेला हांगार फिथर जानानै जोङो लावथब लाव थख्रिफोरावहाय दोनथुमनानै दोननाय जायो एबा जोङो हाथ'फ्लाखौ जयै दोनथुम नानै दोननाय जायो एब्ला जोङो बेखौहाय आ दैजों लागायनानै जोङो बेखौ फिथरबो खालामनानै दोननाय जायो आर रो बेनि उनाव जेब्ला बे खारैया बे हाथफ्ला फिथरा जेब्ला ओ थि जारि जायो अब्ला जोङो बेखौहाय नालेंखर नालेंखरनि खथायाव नालेंखर जाखोन्दानि खथायाव लानानै लानानै बिनि ओ बेयावहाय जोङो जिगाबफोर एसे होनानै बा सिथ्रि सिथ्रि गुफुर होनानै जोङो बेयावहाय बे खारैखौहाय जोङो दैजों सरगार नानै लानानै बेखौ साफा सरगारनानै लानानै जोङो बेखौहाय बिदै खालामनानै बानायनानै लानाय जायो आरो बे खारैखौहाय जोंहा मोनसे दोरोङारि फोथायनाय दं बावो दि बे खारैखौ जेब्ला मोदोम माननाय जायो ओ जेला मो दोमाव सिथरफोर मान लुनायफोर हांगोमोरफोर जायो लेथ्रा बुस्थु दांनानै मा बाफोर जायो अब्ला जों बे खारैखौहाय ओ बे सिथरफोर जानायफोरावहाय जोङो मोदोमावहाय फुननानै होयो मानोना फोथायोदि बे खारै फोरखौहाय जोङो फुननानै लायोब्ला बै स्थिर माननायफोरा जोंना खारो। आरो जोङो मालाबा मालाबा आलौनायफोर बा गाराय जानायफोरावबो जोङो बेखौ बा बाहायनो हायो आरो जोङो बे खारैखौहाय जोङो अनला ओंख्रि ख्रि संनाय नारजि ओंख्रि संनाय सबाइ ओंख्रि संनायफोराव होफानाय जायो। मानोना जोङो अनला ओंख्रि संनायाव खारैखौ मानो होयो होनोब्ला जोंना खारैया अनला ओंख्रि ख्रिया गोब्रा जायो बेनि थाखाय जोङो खारैखौ लिमोननायनि थाखाय बा मिलौनायनि थाखाय जोङो बे खारैखौहाय उनावहाय आरो बिनि गाबखौ सो लायहोनो थाखाय जोङो बे खारैखौहाय होनाय जायो आरो स सबाइ ओंख्रिफोरावबो सबाइखौहाय जोङो रुइहोनो थाखाय जोङो बे खारैखौहाय बाहायनाय जायो आरो ओंख्रिफोरावबो जोङो बै नारजिनि बिलाइफोरखौहाय ओ गुरै खालामनो थाखाय जोङो बेफोरखौ ओंख्रि संनायाव बाहायनाय जायो। आरो जोङो बे खारैखौहाय ओ जोङो थावनि बदलैबो जोङो बे खारैखौ बाहायनानै जानो हायो बे खारैजोंहाय जोङो रुनानैबो। जानो हायो मानो होनोब्ला जोंहा खारै जायोब्ला जोंहा फोथायनाय दंदि जोंना खारैजों देहाफोरा मोजां जायो जोंनि सावस्रि फोरा गोख्रों थायो। आरो जोंनाव जेबो बेराम आजारा साग्लोबनो हाया होननानै फोथायनाय दङ। बिनि थाखाय जोंयो खारैनि ओंख्रिबो संनानै जायो। बिनि जाउनाव जोंयो खारैखौ अनला अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि आरो बायदि ओंख्रिफोरावबो जोंयो होनानै जानाय जायो। आरो जोंयो बेखौ मैथा-मैथा ओंख्रिफोरावबो जोङो होनानै जानाय जायो जाहा बै मैथा ओंख्रिनि गोखैखौहाय बे खारैजों खारैया दानगारनो हायो बिनि थाखाय जोङो मैथा ओंख्रियावबो खारैफोरखौ होदेरनाय जायो। बेबायदिनो जोङो खारैफोरखौ गोबां रोखोमै बाहायनो हायो आरो जों जोङो बेखौहाय गोबां बिफां-लाइफांनि बिलाइफोर थालिर बिफां-लाइफां बिफांनि बिलाइफोरजों जोङो बानायनानैबो-बानायनानैबो लानाय जायो।
आरो बेजों लोगोसे जोङो खारैखौ बर'फोरनि दोरोङारि होननानैबो बुंनानै ओ जोलोङारि जाग्रा होननानै जोंयो बुंनो हायो। मानोना बे खौ बर'नि दोरोङारि गासैबो ओंख्रियावनो बाहायजोबनाय जायो। ओ आरो बे हाथ'फ्लाखौहाय जोङो जेब्ला खारै सरखांनायनि उनाव ज ब्ला बे हाथ'फ्लाखौ जोङो आरो फिन बाहायफिनबावनो हायो। गोदानै गोदानै बाहायफिनबावनो हायो। जेब्ला बियो खारैया ओ बियो हाथफ दफ्लाया गावनि गाबखौ सोलायगोन अब्ला जों बेखौ गारनानै आरो बै दोनथुमनानै दोनखानाय जों खारै फोरखौ आरोबाव जोङो गोदानै बाहायफिनबावनानै आरो जोङो बेखौहाय सरगारनो हायो। आरोबा बेनिफ्राय जोङो रस बिदैफोर बानायनानै होनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो गोदोनि आबै आबौफोरा फोरमायलांदों दि जोङो खारैजों बो खर' लोबोमोन। मानो होमबा खर'फोरावहाय बे मानलुनायफोर जानाय खानाय गनायफोर जानायफोरा खा-खानाय गनायफोरा खमायो होननानै गोदोनिफ्रायनो आबैमोनहा बुंलांदोंमोन आरो बेखौहाय गोदो आबै आबौमोनखौ जोङो बाहाय बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन। आरो दासिमबो सोरबा सोरबा बेखौ बर' सुबुंफोरा जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो।
ओ एसेनोसै नोंथां आंनि फोरमायनांगौआ।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा आंनो फोरमायना होन नायनि थाखाय। आं दा नोंथांनो जोंनि बर' हारियावहाय ओ गाब गानायनि सोमोन्दै नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों। सावरायजागोनना नोंथां? औ गाब गानायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोंना बर' हारियावहाय गासैबो आइजो फोरानो जोबोद रोंखा राखाखामोन। दाथ' जोंना रोंगौथि गोनां जानायलाय गोबां सुबुंफोरानो रासायनारिक मुवा बाहायनानै गाबखौ गानाय जायो। नाथाय गोदो ना बर' आइजोफोरा गावनि खुन्दु खुन्दुआवहाय बायदिसिना रेगें रेगा गाबखौ माबोरैहाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय मोनोमोन बा मिथिंगानिफ्रायनो दिहुननानै गाब गायोमोन नोंथांजों आं एसे सावरायलांनोसै।
औ नंगौ।
गाब गानायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जों मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिलाइ फिथाइ-सामथाइफोरखौ देग्लिनानै खुन्दुं आवहाय गाहोनो रोंगौमोन आरो। बे बिफांआव थानाय बिजौ, बिलाइ बिनि बिगुर, बिनि रोदा बिनि बिबार बायदिफोरखौ देग्लिनानै जोंनाहाय बर'फोरा बायदिसिना गोसोम गोजा मुगा मैफ्राय बायदि रोखोमनि गाबखौ गाहोयोमोन आरो। दा जों बिनिफ्रायनो जों सानना मोनो जे जोंनियाव सिगाङो गोदो गोदाय जोंनासेबां रोंगौथि गोनां गैयामोन। रोंगौथि गोनां गैसेयावबो मा बायदि मिथिंगाजों सोमोन्दो लानानै मिथिंगानिफ्राय जोंना ओ माबायदिहाय गाबखौ माजों मा गोरोबोब्ला मा गाबखौ खौ मोनगोन मा खालामब्ला मा गाबखौ मोनो मोनो गोन बेफोरखौ जोंना मिथिखानायमोन बा रोंखा राखामोन आरो त' बेफोर हाबाया साननो थाङोब्ला जों जोबो सोमोनांथावमोन जेरावहाय जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां खस्थ' खालाम खालामनानै आरो गोसो बोलो सोलो बाहायनानै बेफोर हाबाखौ मावबोदोंमोन आरो। दा जोंना गाबफोरनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला गोजा गाबानो मोदानसिननायमोन। बेनिखायनो जोंना मोदान होनांगौ जानाय आरो गोथार हाबायाव बाहायनाय गानग्रा जोमग्रा सिफोरखौ जोंना गोजान गोजा गाबनि आरो आगरखौ गुफुर गोसोम मुगा गाबजों एरोमोन आरो। दा खुन्दुंआव बे गाब गानाय हाबाया जोबोद गोब्राबथारमोननो। जेरैहाय जोंना गोजा गाबाव सम आरो जगारखौबो बांसिन नांगौमोन। जेरै गुबुन गाबफोराव जोंनो जेसेबां सम नांगौ जायो जेसेबां जगारनांगौ जायो जोंना गोजा गाबावहाय बांसिन जगारबो नांग बो नांगौ आरो समबो नांगौ जायोमोन आरो जेरै लावख्रिं आमलाय बिलाइखौ देग्लि नानै फेसेवनानै दैयाव इन्दु खुन्दुंखौ सोमना दोननांगौ जायोमोन। आरो बेखौबो जोंना सानबा गाहामनि उनावसो रुनानै जोंना गोसोम गाबखौ जाखां होनो हायोमोन दा गिबियावनो जों गोजा गाब मोननायनि सिगां बेफोरबायदि जोंना जे ओ ओ ओ बेफोरबायदि खान्थिखौ खालामग्रोनांगौ जायोमोन हाबाखौ मावग्रोनांगो जायोमोन। बिनिफ्राय जों गोसोम गाबखौ लाग्रोनांगौ जायोमोन बिनि बिनिफ्रायसो जोंना गोजा गाबनि नि थाखाय बे एखे खान्थिखौनो बाहायो बेनिफ्राय फिथाइ बिलाइफोरजों लोगोस से फैरा बिलाइखौ होदेरनानै होदेरनानैसो बिनिफ्राय आरो गोमो गाबखौ गाहोगोन। ग्रोनांगौमोन त' बिनि उनावसो आरो देग्लिबावनानै माइ जेथिजों गोम मो इन्दिखौ सोमना दोननांगौमोन बेनिफ्राय बेखौबो सानबासोनि उनाव रुदबनानै बोखांनां नागौ अब्लासो जों गोजा गाबखौ मोनोमोन आरो गिबियावनो जो जों गोसोम गाबखौ माबायदिहाय मोनो बेखौ बिनि खान्थिखौ हाबाखौ खालामग्रोनांगौ। बिनिफ्राय गोमो गाबखौ माबायदिहाय ओ बिलाइ बा मानि बिदैखौ बा रोसिखौ खौ लगायदेरबा माबायदिहाय मोनगोन बिदिनो साननानै बा खालाम हाबाखौ खालामनानै जों गोमो गाबखौ लाग्रोनांगौ बेनिफ्रायसो जोङो गोजा गाबखौ मोनोमोन आरो। बेनिखायनो बुंदों जे जोंना गोमो गाब ओ गोजा गाब निमाहा गोजा गाब दानि जोंना बांसिनै गोब्राबसिन आरो बांसिन सम लायोमोन आरो होननानै बेबायद दिनो जोंना फैरा बिलाइजोंबो गोमो गाब ओ गानो हायो। हायोमोन फैरा बिलाइनि गेजेरजोंबो बिदिनो जो बेफोरबायदि गाब गाखां नाय खुन्दुंफोरखौ खान्थाल मादा थैग्रि मादा गुनद्राजों जों मुगा गाब गानाय जायोमोन आरो बेफोर गाबफोरखौ बानायनायाव जोंना थाइसेबो खर'सा थाङामोन आरो गरसेबो खर'सा जायोन मानो होनबा थोंजोंयै सम आरो बोलो जोहो बाहायनानैसो जोंना मिथिंगानिफ्राय बेफोरखौ मोननाय जायोमोन मिथिंगाजों थोंजों सोमोन्दो लानानैसो ओ गासैबो मुवाखौनो मिथिंगानिफ्राय मोननायलाय जोंना गरसेबो रां खर'सा जायामोन नाथाय आथिखालाव जोंना गोबां रां खरसा बाहायनायनि गेजेरजों बिबो मिथिंगानिफ्राय ओ गाव गाव आखाइजों बानायालासे से खायसे रासायनाारि मुवाफोर बानायनानैबो जों बानायनाय बेफोरबायदि गाब गाखोनायखौ नुनो मो मोनो। बायदिसिना जोंना जिराद ओ मिथिंगानिफ्राय जोंनिया जि गाव आखाइ जों बानायोमोन बेवहाय जोंना बायदिसिना जिराद दै आरो समनि थि थि जखा नङाब्ला बेफोर गाबफोरखौ मोजाङै जाखांहोनो हायामोन आरो। गासैबो जिरादानो जा गासैबो दैयानो जा बा समानो जा बेफोरखौ जोंना थि थि नांजोब गौ आरो दा बेफोरबायदिखौ जोङो हाबाखौ नायनो थाङोब्ला जोंनि बर'आ जो फोरा सोलोंथाइ गैयालासे बेसे रोंखा राखामोन जों बेखौ साननो थाङोबा जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो सोमोनांथावबोमोन लोगोसेनो जोंना दौदिनि आरो खेराइ मोसाग्राफोरनि ओ दख'नायाबो गोजा गाब गानाय इन्दि खुन्दुंजों दानाय खासिव बिखा खांख्राइ बिखुं मकरदमा ओ बिसाजों द' गला गाइ मैदेर साल दंफां आगर गोजौ बेनिफ्राय गाहाय फ रनिथिंबो एरफबजोबनायमोन आरो थ' जोंना बर' आइजोफोरा बेफोरबायदि गाबखौ गावनो गाव दानानै ओ आगरखौबो गावनो गाव होयोमोन गावनो एरोमोन आरो आरो जि जोमखौबो गावनो गाव दानानै लुयोमोन दानानै लायोमोन आरो। दा बेफोरबायदि हाबायाव जोंना बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो जोबोद राोंखा राखा खा दासिमबो जोङो बेफोर बेफोरबायदि जि जोम दानायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय गाब गाहोनाय हाबाखौ जोङो मोनफ्रोमबो गामि बा सुबुंफोरखौ बेफोरबायदि हाबाखौ मावनायखौ दा एसे खम नुसै आरो। नाथाय दासिमबो जोंना बेफोरबायदि हाबाया ओ गुबुन गुबुन जायगायाव बा बेफोरखौ जों खामानि बा हाबाखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। दा आङो बेखिनिखौनो फोरमायबाय नोंथाङा आंनो माबाफोर फोरमायनो सा
औ आ आं जोंनि बर'नि दोरोङारि दख'ना थावसिनि सो
औ फोरमायलांदो नोंथां।
औ जोंनि बर' बेहाय मोनसे मोनसे दख'ना दङ जाय जाय जाहैबाय दख'ना थावसि। बे दखना थावसि खौहाय जोङो गोजा गाबनि नुनो मोनो बेखौहाय गोदोनिफ्रायनो ओ गोदोनि जोंनि जोलै बा जोलै जोलै लायै जोलै बे दख'ना थावसिया सोलिबोगासिनो दं बे दख' ना थावसिखौहाय जोङो हिनजाव गोदानखौ गाननाय आरो दौदिनिफोरखौ खेराइ मोसानायाव गाननायाव नुनो मोनो बे दख'ना थावसियावहाय जोङो खासेव खासेव आगर मैदेर आगान आरो ओ आगर रिगि रिगिफोरखौहाय बैग ग्रि आगरफोरखौहाय जोङो बांसिनै नुनो मोनो।
बे दख'ना थावसिखौहाय हिनजाव गोदानखौ बांसिनै गानहोनाय जायो बेखौहाय जोङो हाबाफोराव ओ जाय हिन्जाव गोदाना हाबा जागोन बे हिनजाव गोदाननोहाय हौवानि न'खरा लांनानै हैनानै बे दख'ना थावसिखौ गानहोनाय जायो बियो मोनसे बर'फोरनि दोरोङारि नेम नेमखान्थि जेराव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय जे बर' हिनजावखौहाय दख'ना थावसि गानहोनानैसो बिलाइनांगौ। दखना थावसि गानहोनानैसो हाबा हरनांगौ बिनिखायनो बिनिखायनो बर' बर' हौवाया बर' हौवानि न'खरा बे दख'ना थावसिखौहाय बर' हिनजावनो जाय न'खर खरनि हिनजावनो हिनजावनोहाय हैनाय जायोमोन एबा दासिमबो बे ओ नेमखान्थियाहाय सोलिबोगासिनो दं आरो बे हिनजाव गोदाना बे दख'नाखौ गाननानै हाबायाव ओ हाबादथिलियावहाय बाथौसालियावहाय बाथौ दोरोङारि बाथ जों हाबा जायोब्ला एबा ओ आवहााथि सावनाय हाबा जायो ल्बा बिसोरो बेयाव जिरायनायावहाय बे दख'नाखौ गानथारनांगौ जायो जों नि बर'नि नेमखान्थिखौ लाखिथारनांगौ जायो बेनिखायनो बिसोरो बे द ख'नाखौ गाननाय जायो आरो बेजों लोगोसे बिसोरो उरना जि लाफायो। उरना उरना जि लाफायो बे उरना जि हिन्जाव
हाबा खालि गाननाय बे गानग्रा जोमग्रा गासैखौबो हौवानि न'खरनिफ्रायनो लांनानै है खाजोबनाय जायो मानोना बियो जोंनि बर'फोरनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेमखान बा आसारखान्थि बेनिखायनो आरो बे दख'ना थावस्रिखौहाय जोङो दौदिनिफोरखौहाय गाननानै मोसानायखौ नुनो मोनो जेब्ला दौदिनिफोरा खेरायावहाय ओ मो सागोन अब्ला जोङो बे दख'ना थावसिखौहाय गाननायखौहाय नुनो मोनो बिसोरो दख'नाखौहाय ओ जे जेरबायाव थे नानै जानजियाव थेबालासेनो बिसोरो दौदिनियाव जेरै ओ जेरै दखना गा नानै मोसायो बेबायदि गाननानै नुनो मोनो ओ ओ आरो बेजोंहाय ओ आरो बेबायदिनो जाय जाय सिख्लाया हाबा ज जायाखै एब्ला हाबा जानो नागिराखै जाय हाबा जायाखै बिसोरखौ बेखौ गाननाय जाहो गाननाय नुनो मोना मानोना फोथायनाय दंदि बे बे दख'नाखौ जाय हाबा जागोन एबा जाय दौदिनि मोसागोन बिसोरखौल' गाननाय गाननांगौ बै जाय सिख्ला जाय सिख्ला हाबा जायाखै बिहा एबा हाबा जानायनि सम जायाखै बे सिख्लाया बे दख'नाखौ गाननो मोना होननानै ओ ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बियो मोनसे नेमखान्थि बा आसार खान्थि आरो बेबायदि बिदिनो बे दख'नाखौ जोङो बांसिनै गोजा गोजा गाबनि नुनो मोनो मानोना बे दख'नाखौ हिनजाव गोदानफोरखौ गाननाय नुनो मोनो बेखायनो बे दख'नाया बांसिनै गो जा गाबनि जायो
आरो बे दख'नाखौ ओ गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा गावसोरनो आखाय ब र' आइजोफोरा आखाइजों दानानै थारावहाय लुनानै ओ ग गान्दैजों लुनानै बे दख'नाफोरखौहाय दानानै गानोमोन ओ गानहोयोमोन हिन्जाव गोदानफोरखौ एबा दौदिनिफोरखौ गानहोनाय खौ नुनो मोनो आरो दासिमबो बे दख'नाया जोंनि बर' समाजावहाय सोलिबोगासिनो दं आरो जाय सिख्लाया हाबा हाबा जानो नागिरदों बा हाबानि थाखाय थागथियारि जाबाय बे दखना बे दख'नाखौहाय हौवा गोदाननि न'खरा हैनायखौहाय दासिम बो नुनो मोनो आरो बे नेमखान्थियाहाय सोलिबोगासिनो दं
आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां आं नोंथांजों दा जोंनि बर' समाज नि बे जौ जोंनि बर' समाजावथ' जौखौ माबायदि बाहायोमोन बेफोरनि सोमोन दै आं एसे फोरमायनो सानदों नोंथां दा बर' समाजाव जोंना गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो बर' समाजाव ओ रायजो जानायाव गोबां गोबां जौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो दा ओ गोदो गोदाय जोंनि बर' हारिनि रायजो जानाया जोंना इनायनो मा बुंनो थाङोब्ला रोसि गोनांसिनमोन ओ बेफोर बाथ्राखौ जों सल'फोरनिफ्राय बा जोंनि आबै आबौनि खुगानिफ्राय जों मिथिनानै मोनो आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंना ओंखाम दै ना बेदर जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल गैयामोन जोंनाहाय गाव गावनि बारि बागानावनो ओ मोननाय फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं लामा बारिफोरावनो जोंना बायदि जाथ्र' हालायि जोंना मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदि जोंना ओ निगिरनानै मोनोमोन दा न'खराव जोंना जासे जानानैबो जोंना ओ माने आग्लाय लायोमोन आरो आरो जोंना खाथि खालयावनो बिलो दैमा फोरावहाय जेखाय लानानै थांब्रबबानो बोथिसे नाफोरखौ जोंना मोनबोयोमोन आरो दाउ अमानि खोथाखौथ' बुंनो नांला बर'आव बर' सुबुंफोरा बर' बर हाफोर सुबुंफोरा रायजो जानायावहाय गासैनिबो न'खरावनो जों दाउ अमा फिसिनायखौ जों ग्रोम ग्रोम दाउ अमा फिसिनानै रायजो जानायखौ जों नुनो मोनखायोमोन आरो बेनिफ्रायनो जों जा जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल गैखायामोन बर' फोराहाय दा गोदोनि सोम समाव बर' समाजाव जौ जिरादा माने सि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनबाय थाखानायखा बे बर' हारिनि मोनसे जिउ खुंनायाव गोनां जानाय जिरायजों लोगोसे जौआ माने जोबोद गोनांथार जायगा लाबोदों। जायगा।
खोनादों ना नोंथां?
माने जे जायो अब्लानो जौखौ बाहायोमोन आरो सम लायै लायै बिसोर बिसोरो माने गोसो जाब्लानो बाहायोमोन जेरैहाय बोराय बुरै ओ बैसोगोराफोरा जोंनाहाय बबाव एखमब्ला खामानि मावनानै मेङोब्ला बा सान्दुं गोसाफोराव ओरैनो जिराय बेफोरावबो जोंनिया जौखौ एसे एसे लोङोमोन आरो बैसोगोरा एबा बोराय बुरै बांसिन बाहायनायखौ नुयोमोन आरो जोङो जौखौ बे जौखौ जोंना बेनि अनगा अनगायैबो हाबा खेराइ सावरि बादालि आलासि बुजायनाय अजा मान दै सारनाय आरियाव जोंना जिउ जिरादखौ बाहायनाय नुथारोमोन आरो। बे जोंनि फोरबोफोराव ओरैनोबोथ' जोंना बाहायखायो जोंनि फोरबोफोरावबो बेफोर जों बाहायनाय खान्थिफोरखौ जों नुनो मोनथारोमोन आरो दा मोदाय दावउदाय फुजिनाय समाव बो जौखौ मोदायनि मुङैसो जोंना बावउग्रोबावनाय जायोमोन। बिनि उनाव आरो बाथौ फुजानि स समावबो धोरोमावबो बाथौनि मुङै जोंना जौ बिदैखौ बावोमोन लोगोसे जौ गिसिया आरो जौगेसिया जोंनि बर' हारिनि मोनसे मिलौ हाबलायनाय लोंग्रा मुवा बर'फोरा लोंनो लुबैब्ला न'खरावनो संनानै लोंखायोमोन आरो गोबाङानो जोंना बर'फोरा जौखौ न'खराव संनायखौ जों नुखायोमोन गोदोनि बर'फोरा दानि बायदि आबगारि लोंग्रा नंला मानो होनना बुङोब्ला गोदोनाथ' जोंना खामानि मावनाय में मावनानै मेङोब्ला देहाखौ गोजोन होनो खुरैफा जौ बिदैखौ लोङोमोन। बिनि अनगायैबो बायदिसिना बेरामाव जौ बिदैखौ लोंनाय जायोमोन आरो जेरैहाय। हासुदै गोजा जानाय देहायाव साख्रुब सुख्रुब मोनोब्ला खि खसा जा जायोब्ला सानदुं नांनाय आरो बेरामि जायोब्ला जौ बिदैखौ एफा लोङो लोगोसे खिलाय गोबालाय बायदि थैहां थैहां खैफोदाव गोग्लै ब्लाबो बर'फोरा जौ बिदखौ लोङोमोन आरो दा माइरंजों बानायनाय जोंना। जुम माइरजों बानायनाय जायो जायखौ बे माइरंजों बानायनाय जुमाया जोंनि बर' समाज आव जोबोद मोनसे गोनांथार जायगा लादों बुंनो थाङोब्ला फुजा बावनाय। बेराम जब्राफोरावहाय जुमाय एबा जौ नङाब्लानो जाखायामोन जोंना। लोगोसे से हालेवग्रा मोसौफोराबो लोरबां जालाङोब्ला एमाव देनानै जोंना जाहोयो। अब्लानो राखङो होनना बुङो आरो नोंगौना नङा बेखौथ' मिथिला
औ।
बर'फोरनि माइब्रानि जौआाहाय जोबोद मोनसे लुबैथि मुवा बायदिसो। बैसागु आरो खेराइ रंजाथाइ फोरबोफोराव माइब्रानि जुमायसो संखायोमोन। बेनि अनगायैबो जोबोर असे सोमोन्दोनि सुबुंफोरनो मोज मोजां मोननायखौ फोरमायनो एबा मान होनोबो जोंना बर'फोरा माइब्रानि जौ बिदै लोंहोनां नानैसो मोजां मोननाय बा मान होनायखौ दिन्थियोमोन आरो। बिदिनो बर'फोरा माइब्रानि जौ बिदैखौ समाजाव गोजौ मान ओ मान लाखि लाखिबोदों जेरावहाय गावनि न'आवहाय माइब्रानि जौ बिदै लोंहोनानै गावखौ गोसो गेवलां दिन्थिनो नाजायोमोन बेनिखायनो गोदोनि समनि बर' समाजा जौखौ मोनसे गोनांथार मुवा होननानै ओ लायोमोन आरो जेरै जोंना जुलि फोरबो बैसागु फोरबो खेराइ फोरबो सावरि बादालि आरो रंजानाय फोरबोआवहाय गोदोनि समाव बर'फोरा जौखौ एफा लोंनानैबो मेथाइ खनना मोसायो रंजायो फिसियो दानि बादि जेनेबा लोङै जायै नांज्लाय खमज्लाय जायामोन आरो। गोदोनियावहाय नाथाय दानि बर' समाजनि जिउ खुंनाया जोबोरैनो सोलायबाय आरो सोलायबोनो हमबाय थादों। जेरै मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय फाव बेेसेनफ्राबो गोदान गोदान जाजोबबाय जौखौ आबगारि नङाब्ला लोंलिया गोदोनि समाजनि नेमखान्थिजों सोलिनो गोब्राब जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बर' हारियाहाय दा बुंनो थाङोब्ला गोदान लामाजों आगान सुरदोंबाबो खायसे गोबां जोंनि हारिनि नेमखान्थि बा बायदि नेमखान्थि आसारखान्थिफोरखौ बावगारलांगासिनो दं। जेरै, गुबुन हारिनि फाव फेसन आखल आखुखौसो सोलोंनो हमो गुबुन गाव गावनि हा हुआवनो गुबुन हारिनि खामला महरै खाथिनांना दं फिसाफोरखौबो फोरोंनांगौना फोरोंनाङा बेनि ज जेबो बाथ्रा गैलिया बा साननो रोंलिया। सोरबाबा गावनि गोरबोनि फिसाखौ मालायनो फान फाननांनाय बा दाउ अमाफोर बायदि जानांनाय बेफोरखौ जोंङो बायदि बायदिसिना जों बर' हारियाव नुनो मोनगासिनो दा आथिखालनि जोंना बर' हारियाहाय अलसियाबो जालांनो हमबाय जायनि जाहानिफोरानो बिजिरना नायोब्ला नुनो मोनो मोनो दि बर' हारियानो जौखौ मोजाङै बाहायनो रोङाखै। गोदो जोंना खामानि मावनायफोराव मेंनायफोराव ओरैनो एसे मेंनायखौ खारहोनो थाखाय लोङोमोनब्लाबो दानिया ओरैनो गावखौ लोंनानै सामलायनो हायि जालांबाय। जौखौ बर' हारियाहाय रंजानाय बाजानाय एबा गोसोखौ गोजोन होग्रा जिराद होननानैसो सानोमोन नाङा फाङानो जिउ लोंनानै दसेनि थाखाय गोजौ जानानै उनाव गोथ' हाखराव गो गोगलै लांनायखौ माने हमदांनो हायासै आरो लोंनानै गाव गावखौनो सामलायनो हायासै जालांबाय दा बेबायदिनो जोंनि बर' हारियावहाय गोबां सोलायनायखौबो जों नुदों आरो जौआ माबायदि जोंनियावहाय मोनसे जायगा लायोमोन बेनिखौ आं नोंथांनो फोरमायनानै होनाय जाबाय नोंथाङा मायबाफोर बुंबावनो स
नोंथाङा दाथ' दोरोङारि जौ लोंग्रानि सायाव बुंलांबाय आं बिनि बेयावहाय नांदेरगौ मुवा बेसाद बेनि सायावहाय इसे बुंनो सानदों बेयावहाय नांदेरगौ मुवा बेसाद होनोबा अब्ला जोङो एमावखौ बुंनानै बुंनो हायो।
औ,
एमावाबो जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे
जोंहा ओ जेखौहाय जोङो जौआवहाय बाहायनाय जायो जौआवहाय बोरै बाहाय बेखौ जोङो बोरै बानायो होनोब्ला एमावखौहाय जोङो एंखुर लाग्रोनांगोन सिगां एंखरजों लोगोसे जोङो मिथिंगायाव मोननाय बायदिसिना बिफांनि बिलाइफोर जेरै हमनानै ला खानथ खान्थालनि बिलाइ आरो साल दावखुमै बिलाइ ओ, बेजों लोगोसे थालिर बिलाइ लोखोना बिलाइ बेफोरखौहाय जोङो। ओ एंखुरजोंहाय गाहेन उालाव देनानै लाग्रोनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे बेखौ देनानै लाखांनायनि उनावहाय बेखौ दैजों लागायना नै जोंङो बेखौहाय गल- गल आखाइजों बानायनानै फिथा बायदि बानायनानै जोङो। बेखौ दोननाय जायो। बेखौ जोङो ओ सान्दुङावहाय सिगां फोरानग्रोना- आरो जोंङो बेखौ जेला मोना जायो अब्ला जोंङो बेखौहाय मोनसे गुदुं जायगायावहाय जोङो बेखौ जि खोबनानै बा थालिर बिलाइफोरावहाय जोङो जि खोबनानै बा जिगाब खोबनानै जोङो बेखौ दोननाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो एमावाहाय होदेरबावो जे एमावा जे जोंनि गोदोनि फ्रायनो आबै आबौजों फैफाखानाय मोनसे मुवा बेयावहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो फै खानाय एमाव बा सिगांनि एमाव देखोनदा एमाव बे खौहाय जोङो एसे लागायनानै होफादेरो नङाब्ला बियो ओ खाथिया होननानै जोङो फोथायनाय दङ बिनिखायनो बै गो ओ सिगाङावहाय देनाय एमावखौहाय जोङो बाहायखोन्दा एमावखौहाय जोङो बेयाव एसे लागायनानै होफायो अब्लासो बियो खाथि यो बा बियो बियो एमाव जायो होननानै फोथायनाय दङ बेजों लोगोसे जोङो एमावखौहाय जोङो सानदुंङाव फोराननानै खोबनानै दोनखांनायनि उनाव जेला बियो रागोन बिखौहाय ओ से से हप्ता बा नै हप्तानि उनावहाय जेला बेखौ रागोन अ अब्ला बेखौहाय जोंङो ओ बै जौ बानायनाय जे माइब्रा बा एंखुर बेयावहाय जोङो बेखौहाय फुननानै होनाय जायो जाहाथे बे ओ बे माइब्राफोराहाय जाहाथे जौनि महर लायो एबा जौ बिदैनि महर लायो बेनिखायनो जोङो बे एमावखौ होदेरनाय जायो जाहाथे बे बे एमावखौ होदेरब्लासो बै माइब्राफोरा जौफोरा निसा जायो होननानै बुं-बुंनाय जायो बिनि थाखायनो जोङो बे एमावखौहाय जोङो माइब्राफोरावहाय होदेरनाय जायो आरो बेनो उनावहाय लासैनो जौनि महर लालाङो जे जोङो बे एमावखौ फुननानै जेब्ला जों बे माइब्राफोरखौ बालथिं बा अबेबा मोनसे थौफोरावहाय जोङो सोनानै दोनगोन अब्ला बियो लासैनो जौनि महर लालाङो आरो एबा जौ बि दैनि महर लालांङो एबा बिनिफ्राय रोसि ओंखारो अब्ला जोङो बेखौहाय नुनो मोनो जेब्ला जोङो बे एमाउखौ होदेरगोन अब्लासो नुनो मोनगोन अब्ला नोंथां बुंनाया दिनै सावरायलायनाया जाथ'सिगोन नामा नोंथां
औ जासिगोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङाबो फोरमायना होनायनि थाखाय
औ आंबो नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ दे ब्लिदिबा नोंथां
औ दे नोंथां